हेलौ ए मा खालामगासिनो दं लोगो
नै ओरैनोसो सिथ्लायाव जिरायनानै दंगासिनो
ए ओमफाय ओंखामफोर जाखांबाय नामा लोगो नोंस्रा?
हो खोनायासै लोगो मोजां बुंलाय
ओंखामफोर जाखांबाय नामा लोगो नोंस्रा मोनानि?
ए नै जा जानोसो नागिरदों आरो मोनखांजोब्बाय गासिबो
ए माबा लोगो आं नोंजों माखासे खो था रायलायनो होननानैसो हरदोंमोन आरोना
औ औ रायज्लाय जागोन दे औ रायलाय जायो दे लोगो जेबो नङा
ओ दाथ' माइ गायनायनि बोथोर ना लोगो दैज्लां बोथोरनि
औ औ
उम आं नोंनाव माइ गायनायनिनो माखासे खोथा माबानो सोंनो होननानै हरदोंमोन आरोना लोगो
अ सोंजायो दे मा खोथा दे सों
बिदिनो माइखौ बोरै बोरै फुनानै बोरै बोरै गायो नों एसे फोरमायनो हागोन नामा लोगो
लोगो र' ओ दाथ' माइ गायनायनि बोथोर जाबाय नालाय दैज्लां बो थोराव बिराद मानसिफोरानो गासिबो जोंनिखैथ' दा बुंफबजोब्बायानो माइ
औ लोगो नोंसिनिखैजाय अखाफोर हागोन ना हायाखै लोगो?
अखाफोराथ' दाख्लै हागासिनोमोन दा एसे गरमथार बोथोरा बिराद सान्दुं दुंदों
ए
औ दा आं फोरमायनोसै माइ गायनायनि सोमोन्दै गिबियावनो माबाखौ मा होनो हा खौ दब्लायखौ हालौवग्रोनानै खोथिया फोनाय जायो नङा होमबा लोगो बिनिफ्राय औ बांसिन दाथ' बांसिन ट्रेक्टरजोंनो हालौवो
औ औ
दाथ' नांगोलजों बारा हालेवनायनि हुदा गैला मानसिफोराबो बिदिनो जालांबायना लाय दाथ' गोमालांजोबबाय नांगोल होननायानो
औ
बिदिनो आरो ट्रेक्टरजों हालेवबाय बिनि उनाव खोथियाखौ फोबाय आरोना फोनानै देरबाथाय बिदिनो फुनायनि सम जाबाथाय फुबाय बिदिनो जाय हायाव गायगोन बे हाखौ सिगांग्रो दै सोग्रोनानै बिदिनो हालेवनानै ट्रेक्टरजोंनो हालेवनानै फोमोनग्रोबाय फोमोनग्रोनायनि उनाव बिदिनो जेब्ला हाया दुफु दुफु बिदिनो माइ गायजानाय जायो हाब्रु हा जायो बेनिफ्राय
अब्ला बेयावनो खोथियाखौ फुना लायनानै जोङो गायनाय जायो आरोना ओमफफ्राय गायखांनानै बिब्दिनो सानदु अखा बिदि बिदिनो मोनोना जों माइ गायनाय टाइमाव
औ लोगो
बिदिखौ सहायनानैबाबो गायनाय जायो आरो जोंनि थाइसे उदैनि थाखायनो औ औ थाइसे उदैनि थाखायनो बेसेबांबा खस्थ' खालामनांगौ जायो औ बिदिनोसै आरो
नोंस्राबो माइ गायो नामा लोगो
जोंहाथ' गाया गायनाया ओमफ्राय दस्रानियाव बिदिनो गायहैयो आरोना
नोंबो गायहैदोंमोन नामा लोगो
गायनायाथ' आङो दाख्लि साननैसो गायहैदोंमोन मालायनावनो बिदिनो हाजिरा सि टिम थांदोंमोन आरो
औ ओमफ्राय दा गायखांबाय
औ गायखांबाय माखासे मानसिफोराथ' लिंहरगासिनो ओमफ्राय सान्दुंनि थाखायनो हाया बिराद
सान्दुंआबो बिराद गोसाना गरम ना दासान्दि लोगो
बायेरायाव दसे ओंखारबानो थानो हाया हाया जालायो
औ
ओमफ्राय नोंसिनिखैलाय हाजिराया दा माइ गायनायनि हाजिराया बेसेबां हो लोगो
बिदिनो सोरबा सोरबा तिनस' साराय तिनस' बिदि होयो लोगो बिदि लायो नोंसिनिखौलाय लोगो
बिदि होनजायो सिगांहाय बिदिनो तिनस' ल मोन आरो दा बारायनानै साराय थिनस' जाबाय थामजौ बाजि रां
खैजाय बर'फोरल' गायो ना बेलेग जाथिफ्राबो गायफैयो लोगो माइखौ
बिदिनो दङ एसामिसफोरबो गायो ओमफ्राय बेंगलिफोरबो मेनला गायो आरोना आरो मुस्लिमफोरा औ औ औ मुस्लिमफोरबो गायो बिराद
औ
बिसोरसो बांसिन होनजायो गथ' गथ'बाबो फैयो गायनो जोंनिखिजाय उम
जोंनियाथ' एसे गेदेर गेदेरासो ओंखारोना गथ'फोरारा बांद्राय ओंखारनो नागिरा
औ औ गथ'फोरा बिदिनो फरायसालियाव थांनाय मानाय जायोना बेखायनो स सोलाबलायलाङा जोंनि खै आरो बांद्राय आगाराबो ना एथ' गरमाव बोरै आगारनो जायो उ
ओमफ्राय नोंसिनि गामिफोरनियालाय गायखांजोबबाय नामा लोगो माइखौ
माखासेथ' दंबावो गोजान गोजाननि माने जायफोरना दै दै सोनो हाथ'वाखै माबायाव आबादथिलियाव बेफोरो दं आरो दा
अ बान्दोखौ बान्दोखौ थेबासो दैया हाब जोबो नालाय बेखायनो
ओमफ्राय मा मा माइखौ बांसिन गायनाय नोंसिनिथिं
अ जोंनिथिथ' रन्जितखौनो बांसिन गायनाय जायो औ औ माइब्राखौ एफा एनै गायो बिदिनो ओमफ्राय रनजितखौ बांसिन मावो आरोना ओमफ्राय खायफा खायफाया आसु फैयो आसु माइखौ
औ
ओ नोंसानिथिलाय
जोंहानिथिबो बिदिनो लोगो माइब्राफोरखौ ओरैनो एसे एसेल' फोयो मागो बैसागुफ्राव फिथा जानो
अ औ औ मागो बैसागु होननायखाय गोसोखांदों आं सिगांनि मागो बैसागुखौसो गोसोखांबाय आंहा
ए बिराद सिगाङावसो बिराद गोगोम जायोमोन ना लोगो
औ औ सिगाङाव जायोमोन ओ दाथ' मा होनोमोनलाय बे गोसोखांबानो मागोखौ गोसोखांबानो नो फिथाखौ जानो लुबैफिनो आंहा माइब्रा माइरंनि संनाय
दाथ' माइ गायनायनि बोथोर माइब्रा गायो नालाय गोसोखाङो जानो लुबैहरफिनो ना लोगो
औ बिदिनोसै आरो नोंसानावलाय दा जेबो आबाद गैथ'वा नामा लोगो
ओंहो जोंहा एबार माइखौनो गाया लोगो थांनाय बोसोराव गायदोंमोन नालाय ओमफ्राय एबार गायासै
अ बिब्दिनो दस्रा मैगं थाइगंनि आबादफोरलाय मावोना मावा लोगो
मावो लोगो जोंहा माइ गायनायावनो एबार थांनायावनो माइखौ गायखाबाय नालाय ओमफ्राय बांद्राय जाग्राबो गैयिखाय एबार गायासै ओमफ्राय माइ गायग्रा माबायावनो दुब्लियावनो फाथो फोबाय आरोना लोगो माइ गायैखाय
अ फाथोआवबो माबा मुलाम्फा दं नामा एसे लोगो
औ लोगो दङ माइखौ फैगौआव फैगौ बोसोर बोसोराव गायफिनसै होननानै गायासै आरोना लोगो
अ बिदिसो होमबा
औ माइब्राखौ गायगोन गायनायालाय
अ जानोबो नांगौ ना जानोबो नांगौ ना
औ औ
बेसेथो बेसेथो बायबाय थानो जायो
औ दामगोसा नालाय
औ औ ओमफ्राय दस्रा जेनेबा बिदिनो थारुन आबाद थासुमलि आबाद बिदि बिदिखौ मावा नामा लोगो नोंसिनिथिं
मावो लोगो जोंनिफ्राय बिदिनो मैगं थाइगंनि थास माबा थारुन थासमलि बेफोरखौबो मावो
औ नोंसोरनिखै माथो थासुमदलि औ
दाथ लेस्रि खांखिल बेफोर मैगंखौबो मावो दाथ बिदिफोर मैगं नालाय
अ ओं ओं मोनाब मा माथो आजिखालि बेफोरावबो एसे माबा दङना इनखाम दं उम दालाय ओंखाम जाथवाखै लोगो
जाथवाखै लोगो दासो संगासिनो
अ माथो ओंख्रि संदों दालाय
ओंख्रिया आंना मैथाजों नाथुरसो लोगो
ए नाथुरखौ ना जोंहाथ माबासोमोन आलु ओमफ्राय भिन्दि लाब्रा संदों ओमफ्राय बेनिफ्राय खारौ खान्दाय फाजा
ए खारखान्दायालाय बायनाय ना न'निनो लोगो
अ न' खाथिनि न' खाथियाव माने जोंहानि न' खाथियावनो दं नालाय बिफाङा बेयावनो सिरिबाय थायो नालाय बेखौनो मोनबोयो
ए
आङो जि नायनो लुबैयो खारौखान्दा बिबारखौ मोनायाव बारनायखौ नुफेरानो
औ खारखान्दाया मोनायावहोबा आरोना फुङाव सोना थाबाथ खननानै लायनोसै ए जानोबो गोथाव जायोना लोगो
बिराद गोथाव मोनो आं सिगांथ जायामोन दाथ जादाव जादाव आरामसो मोनलांबाय माबा
जादावबाथाय गोथाव मोनलाङो
औ देहानि थाखायबो मोजां जायोना बिदि एसे खाथो खाथो गोखा बुस्थु
औ लोगो जायो
ओमफाय जेरावबो बेरायथाराखै लोगो दासान्दि
बेरायाखै लोगो बेरायनायानो जायाखै गरमाबो दा सान्दि बिराद गरम नालाय
औ जेरावबो ओंखारनोनो गोसो जाया
औ
बिदिब्ला दोनथसै नामा लोगो
औ दे लोगो मालाबा सम मोनबा रायलायबावनोसै
औ औ दे
औ